औ खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां औ होनोमबा नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव आयदाखौ लानानै माने सावरायनो सानदों आर ना नोंथांजों
औ
जों जेनेबा ओ आबहावा जोंनि आबहावायाथ' सानफ्रोम सानफा एफा, माने गुबुंलांगासिनो एबा गेब्रेंलांगासिनो बै, आं आग आग आबहावा, गुबुंनायनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै माने बै आबहावाया मा मा जाहोननि थाखाय गुबुंदों आरो मा मा बायदि ओम बैफोर जाहोनफोरा मा मा बैफोर जाहोननि सायाव जों सावरायगोन आरो बे, आबहावा गुबुंनायनि जाहोननि सायावल' जों सावरायगोन आरोना नोंथां,
औ
औ होमबा आं एसे फोरमायग्रोनोसै ओ, गिबियावनो जोङो, आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनि जिब जिबि एबा जोङो जिउ गोनां, गासैबो ओ मुवा गासैबोनि थाखायनो बे आबहावाया, जोंनि थाखाय गोनांथार जोङो आबहावा नङाब्ला एबा बारहावा गैयाब्ला जोङो। ओ अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो मानोना थांनानै थानो, हानाय नङा माने जायफोरा जि जिउ गोनां बे जिउ गोनां, हौवाफोरा बेनिखायनो जोंनो आबहावाया गोनांथार जोङो। ओ बे आबहावाया नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जे माखासे, ओ जाहोनफोरनि थाखाय बा जों मानसि सुबुंफोरा मिथिखानानैबो जोङो। बेखौ ओ मावफ्लेबाय थानायनि थाखायनो, दिनै आबहावाया माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन, जालांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो जेरै बिदुंनि बेलायावबो जोङो बे साननि बिदुङा, बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो थिग बेबायदिनो जोङो गुफु आबहावा गुबुंनाय एबा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो। गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो ओ जेरै बार गुबुंनाय, ओम हा गुबुंनाय दै गुबुंनाय सोदोब गुबुंनाय बैफोरखौ अ जोङो मोननो हायो जोङो। ओ बार गुबुंनाय होनोब्ला जोङो। बांसिन गिबियै माने बांसिनै जोङो बुंनांगोन एबा मख'नांगोन दि आबहावा, ओ बे आथिखालनि गारि मथर खारनाय, गोबां माने मानसि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोङो गारि मथरखौबो, माने बांनायजों लोगोसे बे फोरनि उखुन्दै गनायनि गेजेरजों ओ बारहावाया, गाज्रि जानो हमदों बा गुदुं थासारियाव फैनो हमदों बेखौ जोङो मिथिनानै मोनो, लोगोसे कारखाना एबा इन्डास्ट्रि एबा दारिमिनफोराव, माखासे उखुन्दै गनाय बा बैफोरनि गाज्रि मोनामनाय गेस गनायनि जाहोनावबो जोंनि, आबहावाया ओ बांसिननिफ्राय बांसिन माने गाज्रि, जालांगासिनो जों बेखौ ओ मिथिनानै मोनो आरो बेफोरबायदि, आरो जोङो दै गुबु दै गुबुंनाय होनोब्ला जोंहा, ओ माखासे समाव जोङो दायो ओ आबाद मावनाय समाव बायदिसिना रासायनारि हास हासार एम्फौ बुथारनो थाखाय मुलिफोर बाहायनाय, बैफोर मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनावबो हाया, गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव, बे द'खानफोराव मोननाय माखासे, ओ पेकेट जाय जों जाग्रा मुवाफोरखौ, पेकेटाव सोनाय मोनो बै पेकेटफोरखौ जोङो जाखांनानै बै पेकेटफोरखौ, जानला मानला गारनायनि थाखाय हायाव बैफोरनि थाखायबो हाया। ओ गेबेंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जाय प्लास्टिक खौ जोङो गारनानै दोनोब्ला ओ जौसे बोसोरनि ओ उनावबो बियो सेवनानै थाङा बेनिखायनो ओ जोङो बैफोरनि थाखायनो हाया गुबुंनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेनिफ्राय जों आरो दै गुबुंनाय होनोब्ला जोङो ओ नुनो मोनो जे ओ माखासे बे जेरै आबाद मावनायावनो जोङो मुलि होनाय बा हासार बाहायनाय बेनि जाहोनावनो जों हायाबो गेबेंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो औ इन्डास्ट्रि इन्डास्ट्रिफोराव आरो औ गनाय माखासे दै ओ गगारनाय बा गारनाय मैलाफोरखौ ओ जोङो बे दैमा बा लैथोफोराव हगारनानै हरनायनि थाखाय बा दैयाव गारनायनि थाखायनो आरो बे जोंनि लेट्रिन एबा ओ ड्रेननिफ्राय थांनाय माखासे मैला बेफोरनि जाहोनावबो जायनि दैया माने गुबुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो औ
जोंनि बे आबहावाया गुबुंलेनियाथ' जों गोबां नोंथाङा फोरमायनानै होलांखाबाय आरो जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोनोब्ला जोङो ओ आबहावा गुबुंलेया गोबां रोखोमनिबो जानो हायो नोंथां जेरै जोङो ओ बेयो मोनसे मिथिंगानि गोहोजोंबो जायो नङा होमबा आबहावा गुबुंलेया जायखौ जों मानसिया खालामनो हाया खायसे। बेयो मिथिंगाजोंबो जायो खायसे। जेरै अरगें हाजो बिरफुनाय दै बाना नङा होमब्ला नों थां आरो दिनै बारहुंखा बेफोर रोखोमनिफ्रायबो जोंनि ओ माने आबहावाया गाज्रि जानो हायो आरो नोंथां मानोना जोङो ओ गोबां अरगें हाजो बेरफ्रुनायावबो जोंनि बे मिथिंगानि गोबां हाजोनि गोबां बिफां लाइफांफोरा सेवहांगार जालांजोबो नङा होमब्ला नोंथां?
औ
जायनि जाहोनाव बेफोरो जोङो सेवफिनोब्ला जेरैबादि फेसेवनानै जेरै उखुन्दै जानानै जेरै गोबां मिथिंगाजों बा आबहावाजों गोरोबफ्लेयोब्ला बेफोरनिफ्रायबो जोङो आबहावाया गाज्रि जायो आरो, आरो नों थाङा बुंलांबाय बे प्लास्टिक केरि बेगफोरनिफ्रायबो गोबां जोंनि हा गुबुंलेनाय आबहावाया गाज्रि जायोनो बे सैथो। जायनि गेजेरजों बियो ओ जोङो मा होनना बुंगोन बेखौ हायाव गारनानै दोनब्ला बियो माने प्लास्टिकआ बियो सेवनानै थाङा मानोना जों बे बेखायनो जोङो नांगौ रोखोमनि जोङो बेफोरखौ जोङो बाहायनांगौ मानोना प्लास्टिकखौ बाहायब्लाबो जों बेखौ सावनानै जोङो दोननांगौ आरो नङाब्ला जोंनि बे ओ जायफोरखौ जोङो ओ जानानै जानला मोनला लामायाव गारना दोनो बेफोर ज प्लास्टिकआ जुदि बोसोर बोसोरनि उनाव जुदि बियो सेवनानै हायाव थाबाबो बियो सेवलाङा बेखौ जों जावबाबो मोनफिनो आरो बे हाजों सिथाबनानै थागोन थेवबो बियो सेवा। प्लाष्टिगा बेयो मोनसे। जोबोद गाज्रि बेफोरो हा गुबुंले नाय बा जोंनि हाखौबो बे गोबां माने गाज्रि खोलैयो आरो लोगोसे जोङो दा नोंथाङा बुंलांबाय बेयो आबहावानि दै गाज्रि गुबुंले जानायाबो आब हावायाबो जेरै जोंनि दुब्लि फोथाराव गोबाङा आथिखालाव जोङो रासायनारि ओ मुलिखौ बाहायनाय जायो जायनि थाखाय जोङो दै गुबुंलेनायाबो जायो। आरो दै बानाजोंबो जोंनि दै गुबुंलेनाया जायो। गोबां बिथिङाव जोङो गुबुंलेनायखौ खौ जों मोननो हायो जेरै गारि गुरा सालायनायनि थाखायबो दिनै गोबां जायगायाव दिनै ओ दुंहावनि थासारिया बारा जाबाय जेरै जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामावबो बिदुंआ जोबोर गोबां जाबाय गोदोनिख्रुइ गरम बा गरम थान्दा बा थान्दा। मानोना जोंनि गरमानो बारासिन आरो थान्दानिख्रुइबो। थान्दायाथ' गोजां बोथोरावबाबो एसे खम बावसो जोंनि ओनसोलावहाय माने दा गरमासो जोंनियाव बारा जानायखौ जों नुयो आरो जोंनि जाय ओ सोत-सिति नोगोरफोरावबो दिनै दुंहाव थासारिया बारा जाबाय मानसिनि बांनाया बारा जाबाय जायनि थाखाय जोङो साउन्द पलुसनबो जायो बेफोरबो जोंनि आबहावानि गाज्रि आरो। मानोना जोङो गोबां समाव जोङो ओ जोंनि बे गारि गुरानि गाबनाय बिदिनो मटर गारिनि साउन्दफोरा जोङो गोबां गोसारलाङो गोबां जायगायाव। ओ जायनि थाखाय जोंनि आबहावायाबो गुबुंले जानो हायो आरो। जों बेफोरखौ हमथानोब्ला जोङो ओ आबहावा गुबुंलेनायखौ हम हमथानोब्ला जोङो खम खालामनांगोन जोंनि हान्था मेलानि खालामनायफोरखौबो। आरो जोंनि बे गोबां सावन होनायनि थाखायबो जेरै रै रै माने जोंनि साउन्द माने पलुसन जायो नङा होमबा नोंथां। बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला जोङो ओ खमायनांगोन आरो जोंनि बे जाय दिनै इलेक्ट्रिक बासफोर बेफोरो इलेक्ट्रिक गारिफोरा जोंनि थाखाय आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय एसेब्लाबो रैखाथि होगोन आरो। मानोना पेट्रल डिजेल बिदिनो कल कारखानानि थाखायबो गोबां आबहावाया गाज्रि जायो। जेरै नोगोरफोराव थाङोब्ला गोदोर गिदिर कम्पानि जायफोरनिफ्राय गोबां उखुन्दै गयो। बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ आबहावाया गाज्रि जायो आरो आबहावाखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन। जि जायगायाव जोङो फेक्ट'रि गोबार गिदिर दङ बेफोरबायसा जायगायाव जोङो गिदिर गिदिर बिफांबो जोङो लाखिनो हानांगोन आरो। जेब्ला बियो गुबुंलेनायखौ हगारगोन अब्ला बियो पिउरिफाइबो खा खालामफिननो हागोन ना माने सोदांफिननोबो हागोन बे उखुन्दैफोरनि माबाखौ अब्लासो जोंनि गुबुंलेनायनिफ्राय जों रैखा मोनगोन आरो नोंथां।
नांगौ
औ। अब्ला नोंथाङा बेखौ माबायदि खालामब्ला जोङो रैखा होनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बारहावाखौ जोङो रैखा खालामनोबा जोङो ओ गुबैयै ओ बिफां गायनायनि फारसे जोङो नोजोर होनांगोन बा हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायखौ जोङो होबथानो बा संरैखा खालामनो थाखाय ओ माने जोङो बाहागो लानांगोन आरो जों साफ्रोमबो ओ जाहाथे जोङो बै हाग्राफोरखौ जोङो एवस्रांनानै जों साफा खालामा। बा बिफांफोरखौ जोङो दानफायनानै ओ बांद्राय जोङो लांदां खालामा बा जोङो बेफोरखौ होबथानांगौ आरो जोङो सम मोनोब्लानो बयबो माने फांफा फांनै बिफांफोरखौ गायबाय थायो। बा लांदां जायगाफोराव जोङो बायदिसिना बिफांफोरखौ गायनानै होयोब्ला जोङो बैफोर ओ आबहावा गाज्रि जानायखौ जोङो मोजां खालामनो हागोन एसेब्लाबो मानोना जोङो ओ बे गाज्रि बारहावाखौ जोंनो बिफाङा जानानै जोंनो बा बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो थिग बेबायदिनो जोङो अक्सिजेन मोजांखौबो गोग्गो अक्सिजेनखौ जोङो मोनजाफिननो बा मोनजानो हागोन आरो बेबायदिनो ओमफ्राय जोंनि बे साननि ओ दुंथायाबो बेफोरबायदिनो दंफां लाइफांफोरखौ जुदि मोजां गायोब्ला बा जायो फुं दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम जाफिनोब्ला ओ हाग्रा बंग्राया एसे बांफिनोब्ला माने ओ साननि बिदुं दुंनायाबो जोंनि गेजेराव माने एसे खम जागोन बियो माने ओ फो सानथाव आरो माने ओ फोथायनांगोन आरो बेबायदि जागोन होननानै मानोना सिगां समावथ' जोंनाव गोबां बिफां लाइफां दङमोन बा हाग्रा बंग्राफोर दङमोन। बेफोरबायदि बांद्राय बिफांफोरखौ जों दानस्राङाखैमोन बैनि थाखायनो जों गोदोनि समाव बेफोरबायदि गुबुंले जानाय एबा साननि बिदुुङा बांद्राय दुंनाय एबा बांद्राय ओ गरम जानाय बेखौ जोङो मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो जोङो बैफोर हाबाफोरखौ लानांगौ हायोब्ला मावनांगौ जों बयबो साफा फ्रोमबो सुबुङानो ओमफ्राय जोंहा हाग्रा बंग्रा दाननायफोरखौ स ओ होबथानांगौ संरैखा होनांगौ आरो जों नोंथां। बेबायदिनो अ नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ।
जागोन दे नोंथां औ।